हेलौ
औ नोंथां बुंलाय
औ देलाय नोंथांनि दिनै जोङो एसे जा बुहुमनि जेंना माने एसे गिदिर जेंना नङा होमबा आबहावानि जेंना बिनि बा गै इसे राय्लायनि एबा सावरायनि आ
औ नोंथां
आरो नङा होमबा दायो आबहावाया गोबां गुबुंले जागासिनो दं बिनि मादाव माखासे जा आबहावानि जेंना बिनि बा गै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जायनि थाखाय जोंनि जा आबहावाया गुबुंले जागासि नो दं।
औ हागोन नोंथाङ मानो हाया जानो जोंहा आबहावा गुबुंले जानाय माने जों बयनिबो थाखाय जेंना नंङा होमबा जोंहा थांना थानायाव हां लानाय जानाय थानाय बेफोर गासैनिबो बेलायावनो जेंना नुजाथियो नंङा होनबा दा जोंङो आवा गुबुंले जानाय होननानै बुंङोब्ला गुबैयै ओ बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनाय
औ
लोगोसे गिदिर गिदिर खलदा कलकारखाना बायदिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै
औ
आरो बेनि ओमफ्राय नांजायै बा गारजानाय मुवाफोर ओ एसिडफोर बे बेफोरो जोंहा दैमा दैसा बायदिफोरजों बा हाजों गोरोबनानै जोंङो हाखौ गाज्रि खालामो
औ
औ लोगोसे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंहा जोंनि बारहावाखौ बिराद गाज्रि खालामो आरो जोंखौ बेराम आजार जाहोनायाव बांसिनै हेफाजाब होयो आरो बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा
औ
दा बेफोरनो गुबै आरो आबहावा गुबुंलै जानाय होनना बुंङोब्ला आरो दंङ जोंहा जोंनि ओ नाङै मुवा बेसादफोर जेरै प्लास्टिक ओ बेफोरखौ जोंहा बायदिसिना दै बा जानला मोनानला गारनानै दोननायफ्रा जोंहा ओ गोबां गिदिर जेंना आरो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनायनि बेलायाव औ नोंथां दा जोंहा बेखौ बा आबहावाखौ जों माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बा माबोरै आबहावा गाज्रि जानायनिफ्राय हेंथा होनो हागोन बिनि सायाव एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन दायो बुंनो थांङोब्ला जा आबहावा गुबुंले जानो बेफोर गोबां जाहोनानि थाखाय जायो नंङा होमबा आरो आबहावा गोबां रोखोमै जेंना जायो जेरै दैयाबो गुबुंले जायो बारा गुबुंले जायो हायाबो गुबुंले जायो नङा होमबा
औ नोंथां
बार गेब्रेंनायाव जोंनियाव जो गोबां रोखोमनि जेंना सोमजियो जेरै मुलुग नांबिदुं बांनाय जायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव जा गोजौ बाहागोआव बरफ दङ हाजो ओनसोलाव बे बरफा आवलिना नै
ओ हायेन फारसे बोहैबोगासिनो दं।
औ
जा मुलुगनां बिदुं बां नो थाखाय जों गिबियावनो हायोब्ला जा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय बेखौ होबथानांगोन। जा सुबुं अनजिमा बांनाया जोंनि मुलुगनाङैनो जोबोद गेदेर जेंना सोमजिगासिनो दङ। सुबुं अनजिमा बांङोब्ला दंफां-लाइफां दानफायनाय जायो। थानो थाखाय सुबुंनो जायगा नांगौ जायो। बेनि जाहोनाव गोबां दंफां लाइफां बायदिसिनाखौ दानफाय दानफायनानै हाग्रा फोजोबस्रांनाय जायो। जायनि थाखाय बुहुमाव जा कार्बन डाइ अक्साइद गेसनि बिबाङा बांगासिनो दंङ। बिनि थाखाय मुलुगनांङैनो जा बिदुं गुदुं कार्बन डाइ अक्साइदासो कार्बन डाइ अक्साइदआ एसे गुदुं गेस नालाय बे गेसा मुलुगनांङैनो साग्लोबनानै बुहुमाव बिदुं बांनायखौ बारायहैदों आरो बिनि थाखाय जोंङो हायोब्ला फार्स्टआवनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायनांगोन। आरो लोगोसे दंफां गायनांगोन। दंफांङा कार्बन डाय अक्साइड गेसखौ बोनानै लायो नालाय ओमफ्राय अक्सिजेन गेस हगारो। बेनि थाखाय हायोब्ला दंफां गायनाया मोजां अब्लनिया बारमण्डला कार्बन डाइ अक्सायड गेसनि बिबांङा लासैनो खमायलांगोन।
औ
आरो बिनि बादैबो ओ बे जाबाय ओ बार गुबुंनायनि थाखाय ओ जा जोंङो लानो हायो थिरांथा बेफोर आरो जेरै दंङ दा दै गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनायाबो गोबां रोखोमै जायो। जेरै जोंङो नांङि बेसादफोर एबा सेवि बेसादफोर प्लास्टिक बायदिसिनाखौ दैयाव गारोब्ला बेथ' सेवनो रोंङिनि मुवा जाबाय नालाय दैयाव सेवा बियो गोबाव सा समसिम थायो आरो लोगोसे बे जों जा फोथाराव रासायनारि हासार बाहायो बे रासायनारि हासारा ओ फोथारजों लोगोसे फोथाराव जा थानाय दैजों लोगोसे दैमायाव गोग्लैहैयो जायनि था खाय जोंनि जा लोंनाय दै बे लोंनाय दैयाव गोरोबोफायोब्ला जोंनि सोलेराव बेराम सोमजिनो नागिरो बा बेराम सोमजिहोयो बे जाहैबाय बेनि थाखाय जों हायोब्ला जा रासायनारिक हासार बाहायनाय बेखौ एसे खमायनाया मोजां। आरो सेविनो सेवनो रोङि बेसादफोरखौ दैयाव गारनायनिफ्रायसो सांग्रां जानाया मोजां। आरो लोगोसे दा हा गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनायावबो थिग बेबायदिनो जेरै सेवनो रोङिनि बेसादफोरखौ जानला मोनला हायाव गारनाय बेफोर जायो आरो बेफोरखौबो जानला मोनला जायगायाव गाराब्लानो दाबसे जायगायाव थुबुर दोननानै सावोब्ला साफा खालामोब्ला मोजां जायो। दा बेफोरबायदि बायदिसिना राहाखौ जोंङो सुबुं माहारिया लानो हायो आरो आरो बेफोरबायदि जाहोनखो एबा बेफोरबायदि राहाखौ लायोब्लासो जोंनि जा बुहुम बेयो साब सिखोन थागोन आरो जोंनि थाखाय गोग हावा मोनगोन आरो हायोब्ला नोंथांनिफ्रायबो मोननैसो बोसोनफोर जा आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जोंखौ संरै रैखा खालामनो हायो।
औ औ नोंथां जोंहा आबहावा संरैखा खालामनो जोंहा मुलुगनां सान महरै बा जुनखौ फालिनाय बा गनायनाय जायो नंङा होमबा।
औ औ
दा आंनि साननाय बायदिबा माने बा जुनावल' मानसि फोरखौ बिफां लाइफां गायहोनायजोंल' जानाय नङा आरो जोङो। जिखुनु ओरैनो थानाय समाव जायखिजाया दंफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ गायोबा मोजां जायो आरो। दा जोंहा जुदि सासे मानसियाव ओ फांबा बा फां द'था बेफोरबायदि बिफां लाइफां गायोबा जोंहा ओ गोबांथाब बैनो जोंनि बुहुमा माने सोमखोर बिफां लाइफांजों थाबैनो आबुं जागोन आरो औ दा जोङो बिफां लाइफां गायनानैल' जानाय नङा जों बेखौ बेरा होनानै बा हासार बा दै होनानै जोङो जोथोन लानांगोन। नङा होनबा।
औ औ
दा जोंहा बिफां लाइफां खमायनायनि बेलायावनो जोंहा दैबानानि अनजिमाया बांदों। हा गिसिखानायनि अनजिमाया बांदों।
औ
जायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिया गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो
औ
औ ओ बे थांबाय आरो दङो जोंहा दङ गोबांद्राय लामा बा न' गायस खननाय बैफोर बैफोरनि जाहोनावबो जोंहा गोबां बिफां लाइफां दानफाय जायो ओ जायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफांनि अनजिमाया दिनैसिमाव गोबां खमायबोनो हमबोदों आरो
औ
दा जोङो बेखौ नोजोर बोनानै बिफां लाइफांफोरखौबो दानफायनायजोंल' जानाय नङा एसे एनै गायनानै लायोब्ला ब बयनिबो थाखाय थाखाय मोजां लोगोसेनो जोंहा नोंथां होनलांनाय बायदि रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनायफोरखौ एसे खम बिबांनि बाहायोब्ला मोजां जागोन नामा आंनि साननायाव
औ
औ दा बेनि सोलाय जोंहा दङ रासायनिक बा जोंनि लकेल मोसौ मोसौ गोबोरखि होनो जायखौ बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंहा जेबो हानि सायाव एफेक्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो
औ
दा जोंहा रासायनिक हासार बायोबा जोंहा गावनि थाखानाय बा जोंनि
देहायावबो बेराम सोमजियो औ
हानि हासारा खमायलाङो औ माने जिखुनु मैगं थाइगं गाया मानो जोंहा बै रासायनिक हासारफोरखौ जोंहा बाहायाबानो मैगं थाइगंफोरा जाया बायदि जाहैयो आरो दा बैफोरखौ बाहायबाय थानायनि गेजेरजों होमबा बेफोरनोसै नोंथां
औ
औ नोंथांजों आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोज जोननाय मोनबाय
औ होमबा ज जों दिनैनि सावरायनो लानाय आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां दिनैनिखौ फोजोबनिसै दे